हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा ओ नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामगासिनो दं?
ओ नोंथाङा ओ फ्रियैनो दंब्ला ओ नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन
औ औ अब्ला ओ नारजि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा बयबो ओ मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ अब्ला ओ नारजि ओंख्रिखौ ओ नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय ओ मा मा माजों संनाय जायो आरो माबोरै सङो आरो ओ नारजिखौ नोंथांमोना ओ बबेनिफ्राय मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोनना
ओं हागोन नार जि होननानै सङो नार्जि होननानै बुङोब्ला नार्जिखोथ बांसिनानो अमा मेजेम अमा बेदरजों जानाय जायो नारजिजों अमा नारजिखौ बानायनो थाखाय फासाव जों फाथोनिफ्राय मोनो नारजिखौ फा फाथोनिफ्रायसो खानानै बेखौ फोराननानै माबा नारजि खालामो नालाय
औ
इखौ फाथोनिफ्राय माने नारजि खाला खानो खानानै आरो फोराननानै बेखौ रानबाथाय सङो आरो रानबा ओमफ्राय आराम मोजां रानहोनांगौना इखौ
औ
उम नारजि अमा जायो ओमफ्रायो नारजि दोलोबो ओरैनो जाजायो नारजिजों ना फामबो संना जायो
औ
आरो नारजि संनो थाखायथ जोंनो खारै नांगौ नालाय
औ
खारैखौ जोङो ओइ नालेंखर बिगुरनिफ्रायबो मोनो ओमफाय थारेर फस्लानिफ्रायबो दाननानै मोनो आरो बे सबाइनि माबानि थोनिफ्रायबो दानना मोनो बिसोरखौ मोजां फोराननानै बिसोरखौबो खारैखौ माने जोङो बे नारेंखल माबाखौ बिगुरखौ बेखौ फोराननानैना आरामनो रानबाथाय बेखौ सावनानै हांगार खालामो आरोना बेखौ हांगार खालामनानै बेखौ फिथर बायदि महराव होयो आरो फिथर ओमफ्राय बेखौ बेखौ स माबा दै माबा होनानै सरो आरो बेखौ आजावनानै गोदोनिफ्राथ नारजि बांसिन माबा ओंख्रि जायो नालाय खारै बुस्थु ओंखायनो खारैखौ बु दोनथुमनो थाखाय बिराद माबाना दोनो आरो सरनानै गोबाव थाङो नालाय इयो
औ
इदि माबायो आरो
औ
नारजि संनायाथ नारजि अमा संबाथ नारजि फ्राव सोमग्रोयो सोमनानै माने खारै होननानै रुयो आरो इखौ
औ
नोंथाङा खोदोंना
औ खोनादों नोंथां बुं
बेखौ सोमनाया संनानै माबायो आरो बेखौ आरामनो गा माबाजों रुग्रोयो नालाय खारैजों रुनानै बेखौ गे माबा मोनबाथाय बेखौ सागंजों साना होयो आरो
औ।
साखांबाथाय आराम गेब्लेयोना गेब्लेखांबाथाय इखौ
माबादो माबाजों मा होनो बेदरखौ आराम एवनानै इदिनो बिस माबा होनानै बेदर मोनबाथाय इयाव होस'नो आरो होसननानै
औ औ
इदिनो नारजि अमा अमा ओंख्रि जाबाय आरो नारजि अमा ओंख्रिखौथ' बय
नोंथाङा
जोबोर गोथाव मोन
औ औ नोंथाङा जे बुंदों जे ओ नारजिखौहाय खोनादोंना नोंथां।
हटेल गिदिर गिदिरावबो मोननो थाङो आरो दाना नारजिजों अमा ना नाफाम नारजि नारजि दोलो ओं खोनादों।
ओ नोंथाङा जे बुंदो ओ नारजिखौहाय नाफामजोंबो जायो होनदों ओ
नोंथाङा खोनादोंना?
औ
ओ
नोंथाङा जे बुंदों नारजिखौहाय नाफामजोंबो जानाय जायो होननानै
ओं खोनादों।
बेखौ नों माबायदि सङो अ बेखौ एसे फोरमायदो मानो होनोबा आङो दिनैसिम नारजिजों नाफाम जानायखौ खोनाफेराखै नोंथां।
उम।
औ खोनादोंना नोंथाङा
ओ नारजिजों नाजों संनाया बिदिनो एखे नारजिखौ बिदिनो बै अमाबेदर बिबायदि फाथौखौ रुनानै खारैजों रुग्रोयोना औ खोनादों। ओं खोनादों नोंथां नों खोनायाखै नामा नोंथां।
औ औ औ बुंलाय नोंथां नारजिजों ना। नाफामजों माबायदि सङो नोंथां औ खोनादों।
माने फार्स नारजिखौ बिदिनो रु माबाजों रुग्रोयोना बेखौ आरामनो खारैजों रुखुखांबाथाय माने बिदिनो
ओं ओं
औ।
नाफाम संनायाबो बिदिनो एखे आरो अमा बेदरजों संनाय बायदि अमा मेजेम बिदि हैनाय बायदि फार्सथाव नारजिखौ आरामनो बेबायदि माबाग्रोना लाग्रोयो। खारजों खारैजों रुनानै जेब्ला बे गेलेयो अब्ला नाफामखौ एसे बेबाय
औ
माबा होनानै एवदुमनानै होस'नाय आरो। होनबानो बे नार्जिजों माबा जाबाय आरो अमा। नारजि नारजिजों नाफाम नोंथाङाबो नोंसिनि जायगायाव संनाय नारजि ओंख्रि संनायखौ एसे फायनो हाया नामा मोनदो नोंथाङाबो।
अ
अ नों थाङा जाबायदि बुंलांदो नार्जिखौ अमाजों जानाय जायो आरो खारै होनानै सं नाय जायो औ नंगौ बिदिनो अ जोंहा नार जि अमा होनोबाथ' जोंहा मोनसे बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
औ
नारजि अमाखौहाय जोंहा ओ नारजि अमा संनायनि अनगायैबो जोंहा नारजिखौ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ
औ जोंहा नारजिखौहाय जोङो ओ आलु फोरजोंबो ओंख्रि जायो आलुजों सङो संनाया माबायदि बे आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा गिबियावनो आलु खौहाय रुना लाग्रोयो बा संनानै लायो जेब्ला आलुवा गोदौवो अब्ला जोङो बै ओ नार्जि बिलाइखौ जोङो ओ
उम
एवग्रोनानै बा ओ देबसि गुदुं बा साराय गुदुंङाव होनानै जोङो बे खौहाय स्रोम स्रोम बानायनानै माने बेखौ गुन्दै बायदि मिस मिस खालामनानै जोङो बै गोदौबाय थानाय आलुआवहाय होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेराव जोङो थावजोंनो संनानै जानो हायो आरो जोङो नारजिखौहाय ओ नारजिखौ जोङो अ अ नारजि बिलाइ बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै सुनानै जोङो बेवहाय जोङो बानलु संख्रि पियास हाइजें बेफोरबायदि लगायनानै जोो गोथाङै जानाय बेखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओं
लोगोसे जोंहा नारजिखौथ' जोङो नारजिखौ जोङो नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों जे नारजिखौ दैयाव सोमनानै रुनानै खारैजों सङो औ बिदिनो बिदिनो सङो जोंथिंबो जों आरो मोनसे ओ जोङो नारजि स संब्लाबो जोङो गिबियाव जोङो बेदरफोरखौ एवफ्रामग्रोना लाग्रोयो बिनि उनाव जोंहा ओ बेदराव बेखौखांनायनि उनावहाय ओ सारायाव दै होन खारै होनानै ओ बानलु संख्रि होनानै आरो बै ओ जोङो नारजिखौहाय नारजिखौ जोङो एसे एवनानै ओ मिस मिक्स गुन्दै खालामनानै जोङो सारलानानै होनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। माने बेफोरबायदि सङोब्ला माने जोंहा ओ सागं सानांगौनि गोनांथि जानानै फैया आरो।
ओं ओं ओं
ओ जोंहा आरो नारजिखौ जोंहा ओंख्रि जानायजों लोगोसे जोंहा नारजिया माखासे धोरोम आसार खान्थियावबो ओ ओ एंगारनो हायै बाहागो। ओ ओ आवग्रिनानै दं नङा होमबा नोंथां औ जायखौ जोङो ओ सोरबा थैयोब्ला सोरखौबा सारादु कारजों खुङोब्ला जोंहा बैसोर सुबुंखौ अराय समनि थाखाय बिदाय होनो थाखाय जोंहा नार्जि अरगारनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ आरो जोंहा नारजिखौहाय अबावबा न'खरनि सुबुङा बहाबा गोजान जायगायाव थांनानै बा खामानि मावनानै दंहयोबा आलासि जाना दंहैयो बै सुबुङा न'सिम फैयागौमानि जोंहा नारजि ओंख्रि संनाय बा नारजि जानायखौ जोंहा नारजि जानायखौ नुनो मोना आरो माने जाया जोङो आरो जोङो न'खरनि सोरबा थैयोब्लाबो जोंहा से बोसोर जायागौ मानि नारजि फोनाय बा फाथो फोनाय खौ जोङो नुनो मोना आरो नोंथां
औ ओं
औ जोंहा माने नारजिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रिजों लोगोसे माने जोंनि बर'नि माखासे आसार खान्थि हाबा नेमखान्थि बेफोर धोरोमावहाय माखासे बाहागो आवग्रिनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि फ्रायनो आरो दासिमबो नारजिनि बैफोरबायदि खामानि खौ जोङो दिनैसिम नुबोनो मोनदों आरो नोंथां
ओं ओं
औ औ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ
औ दे
औ दे